औ औ
ओ गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलनायखौ नोंथांसिम बावहरग्रोनाय जाबाय
नोंथांनिसिमबो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामब्लायनायखौ जासिहरबाय
औ ओमफाय नोंथांजों मोनसे खोथा सावरायनो होननानैसो नोंथांनिसिम फन हरनाय जादोंमोन नोंथां सावरायजा हागोनना नों
औ
अ जे नोंथाङा माबाफोर आबादफोर मावो नामा माने नोंथांखौ खोनानायबो मोनदों आबाद मावो होननानै
बिराद गोबां आबाद मावो आङो आबाद मावनानै जिउ खुंगासिनो दङ जेरैहाय थालिर खान्थाल थाइजौ बेबायदिनो
औ
गयनि नोंथाङा मानि आबाद सोलोंनो लुबैदों आंनिफ्राय
औ नोंथाङा जे थालिर नि आबाद बेनि सोमोन्दै आंनो फोरमायना होनो हागोन नामा थालिर आबादखौ माबोरै मावो दे अब्ला फोरमायलाय नोंथां
गिबियावनो थालिर आबाद मावनो नागिरदोंना नोंथाङा नोंथाङा उम मुलाम्फा खालामनो थाखायब्ला नोंथाङा गोबां बिबांनि थालिर आबाद मावनांगोन आरो नोंथां। थालिरखौ गायखांनायनि उनाव नोंथाङा से बोसोर एबा नै बोसोरनि गेजेराव मोनगोन थालिराबो गोबां रोखोमनि दङ नोंथाङाबा बबे मोनसेयाव गायनो नागिरदों नाथाय थेवब्लाबो गासिबो थालिर गायनायनि आदबा एखेयानो आरो। थालिर हायथा होन थालिर जाहाजि थालिर सिनि साम्फा थालिर दाउखा गासिबो एखेयानो।
बेबायदिनो गासै
जों मुलाम्फा होजोबो मानो होनबा जोंना थालिरखौ जिनै मास जानाय जायो आरो नोंथां। बेहा था-थालिरखौ जानाय लोंनायनि जेबो बोथोर थालाया। थालिरखौ जोंहा जेरावबो जेब्लायबो बाहायबाय थानाय जायो। बुंनो थाङोब्ला जिखुनु फुजा होनाय फुजायावबो
गोबां रोखोमनि दङ बेयावबो हिन्दुफ्राबो फुजा होयो बेबायदिनो माखासे फुजा दंबावो बेयाव बांसिन थालिर बाहायनाय जायो बेबायदिनो थालिरखौ जोंहा देहानि था खायबो जानाय जायो। देहाखौ गोग्गो खालामनो थाखाय बिजारै जेरै बडि गे बिल्डार फ्रा एबा खेला गेलेग्राफ्राबो गोबां बिबांनि थालिर जायो जाहाथे जोंनि मा होनो मोदोमा मोजाङै थायो। बेबायदिनो
थालिर बिफां बानायनोब्ला नोंथांनो नांगोन गिबियावनो हा हाफोरखौ नोंथाङा मोजाङै एवनानै लागोर नांगोन आरो नोंथां। बेनि उनाव हाखौ मोजाङै साबा खालामदो हाबा साफा खालामनायनि उनाव नोंथाङा
गोबोरखि हासारखौ एसे मोजां होला थाफाबा मोजां जायो आरो नोंथां जाहाथे हाया मा होनो हासार गोनां जायो आजिखालि गोबोरखि हासारखौ मोननो थांला‌ थेवब्लाबो जोंहा रासायनिक हासार मोनो दकानिफ्राय बेफोरखौ लाबोबा बाबो जायो आरो नोंथां नाथाय थालिराव बांद्राय बिबांनो होयोब्ला बेयो जोंनि जाग्राफोरखौ एसेबाबो खहा खालामो आरो जाग्राफोरनि देहायाव।
मा खामनांगौ एसे गोबोरखिफोर होखायोब्ला मोजां जायो आरो नोंथां। बेबायदिनो सिगांग्रो नोंहा जिब जुनारनिफ्राय थालिर बिफांखौ रैखा खालामनो थाखाय जेवरा होनानै लाग्रोदो। नङाब्ला थालिर बिफांखौ मोसौ मोसाफ्रा जायो नालाय।
थाङा मोजाङै गायखां माबाखांबायबा हालौखांबायबा बेबायदिनो नोंथाङा मा होनो थालिरनि फुलिखौ लानानै फैदो आरो नार्सारिनिफ्राय। नङाबा बेलेग बेलेग मानसिनिफ्रायबो लाबोजायो थालिरनि फिसा फेनथाखौ मा खालामनानै फिफां फिसा फुलिखौ जावखुनानैबो लाबोनो हायो आरो नोंथां। बेबायदिनो थलिरखौ बांसिनानो गायनाय जायो एसे अखा बोथोराव गायब्ला मोजां जायो आरो।
अखा हो-होनांगौनि बारा गोनांथि गैया। बेबायदिनो नोंथाङा थालिरखौ गायगेरनानै लादो एसे खाथि खाथि गायनो मोना आरो नों थां थालिरखौ गोजान गोजानसो गायनांगौ। बेबायदिनो नै थामजौ सेन्टिमिटारसो गोजानाव गायनांगौ आरो थाम मिटार ब्रै मिटारसो गोजानाव गोजान गोजान एथ' सिदा सिदा गायबा मोजां जायो आरो। बेबायदिनो थालिरखौ गायखांनानै जोथोन लाबाय थादो मोसौ मोसानिफ्राय बासायदो। बेनि उनावहाय थालिरनि फिफाङाव मा होनो गाहाय गाहाय बेराद माबा जायो आरो नोंथां साया मोननानै बिदुं मोननानै हाग्रा गोलाव गोलाव रज'यो आरो बे हाग्राखौ रज'होनाङा दाननानै होबाय थानांगौ बेबायदिनो थालिरखौ मोनगोन नोङो सेनाव देरनै बोसोरनि उनाव गायखांनायनि उनाव जेब्ला थालिरा मा होनो गोग्गो महर लायो अब्ला नोंथाङा मा थालेरआबो बेमार जायो आरो नोंथां बिलाइफ्रा रानलाबायो यै एम्फौ जायोना थालिर बिलाइखौबो बेनि उनाव था एम्फौ जायनाय बिलाइ मुलि होबाय थादो बेनि उनाव थालिरखौबो मोजां मोननायनि माखासे बाजारनिफ्राय मोननाय फसपरास माखासे बिदिनो नाइट्रजेनफोर खोना होनांगौ आरो नोंथां जाहाथे फिथाइया मोजां जायो बेनि उनाव नोंथाङा जेब्ला फि थाइ मोनगोन अब्ला नोंथाङा बिनि थालिरखौ जागायजेननायनिफ्राय नोंथाङा गोजा गोबां मुलाम्फा जायो आरो
नोंथाङा मा खालामनो हायो थालिर मैखुन फाननानै रां आरजिनो हागोन आरो नोंथां बेनि उनाव नोंथाङा जेब्ला थालिर मोनो फिथाइफोर मोनो नोंथाङाथ' फिफांखौ दानफायखानांगोन नङा होमबा बे फिफांखौ दानफायनानै नोंथाङा फिथाइखौ फानहरनो हागोन फिथाइखौ फानहरखांनायनि उनावबो मा होनो बै दानफायखांनाय थालिर बिफांखौ दानफायोब्ला नोंथाङा बेखौ न' बे खाथियावनो मोजाङै फिसा फिसा थुख्रा दानफ्लेनानै साइदावनो फोराननानै दोननांगौ आरो नोंथां मोजाङै फोराननानै दोननानै बेखौ सावना नै होयोब्ला जोंहा मोनसे बर'नि दोरोङारि जाग्रा जायखौ बुङो खारै बेखौ अनला आरो
सबाय
नागारहायै मोनसे बुस्थु होननानै बुंजायो नोंथां बे बुस्थुखौ जोंहा बानायनो हायो आरो थालिर बिफां जोंहा जेबो गारजायानो होनजायो नोंथां बेबायदिनो थालिरनि रोदाफ्राबो जोंहा फानलु रोसि लोंनायाव मा खालामो मदद खालामो आरो नोंथां आरो बेनि उनावहाय आजिखालि थालिरखौ मा सिप्सफोरबो बानायजा बानायनाय जायो आरो नोंथां बेबायदिनो थालिरजोंबो मा मुलि आरि बायदि रोखोमनि मुलि आरि बानायनानै फाननाय जायो आरो नोंथां बेबायदिनो नोंथाङा आं होननाय बायदिनो होननो हागोन आरो बेबायदि बेयावनो जे नोंथाङाबालाय माबाफोर मावो नामा?
औ नोंथां जे नोंथाङा जेरैबायदि ओ बायदिसिना मैगं थाइगं बा थालिर बायदिसिनानि आबाद मावो थिग बेबायदिनो नोंथां आंहाथ' बिदि थ' बारा आबाद मावनाय गैया आं जिब जुनारसो फिसियो आरो नोंथां जेरैहाय आं बांसिनानो दा मोसौनि फाराम बा मोसौ फिसिनाय बेबायदि मोसौ बाथोनखौ आं खालामनानै जिउ खुंगासिनो दं आरो नोंथां
बेखौ आंनो फोरमायना होदो नामा
जागोन दे नोंथां ओ नोंथाङा गिबियावनो मोसौ बाथोन खालामनो थाखाय मोनसे थि जायगा नायगिरनानै लाग्रो बे थि जायगाखौ नोंथाङा ओ नखराव बा न' खाथियाव खालामाबालानो नोंथाङा एसे जान्थाइयाव खालामब्ला मोजां जागोन जाय जान्थाइया दुब्लि सेर बे आबाद फोथार सेर बेफोरबायदि जायगाया नोंथाङा खालामबा मोजां जागोन आरो बेनिख्रुइ साबसिनसिन जे हाग्रानि सेराव खालामबा मोजां जागोन आरो ओ बिबदिनो जोंहा मोसौ बाथोन होननाय माने जोंहा मोसौ फिसिनानै बेनिफाय मुलाम्फा मोननाय बा रां आरजिनानै नखर संसार दालांनायखौ जोङो बुंनो हायो बिदिनो मोसौ फिनाया बा आंहा जिखिनि मोसौ फिनाय बे मोसौआ आंहा मोनसेल' जाथिनि मोसौखौ आङो फियाखै मोननै जाथिनि मोसौ खौ आं फिदों गिबियावनो जे जोंनि जायगा ओनसोलावनो मोननाय सा सासे मोसौ जायखौ जोङो जायगायारि मोसौ होनना बुङो आरो बिदिनो जा थिसे मोसौआ जाबाय जारसि मोसौ आं गिबियावनो नोंथांनो ओ जायगायारि मोसौनि सोमोन्दै फोरमायग्रोनोसै जे आं फिदों बेखौ आंहा गासै जौसेनिबो बारा मोसौ दङो बेनिनो बाजि था मोसौआ गाइखेर होयो आरो फिसा गोनां ओ जाय गाइखेर फोरखौ आङो फुङावनो सेरनानै ओ गुबुन जे गाइखेर लांफैग्रा दिहिरा होननानै बुङो बेनो जोङो फानहरनाय जायो ब्रैजि राङावहाय से लिटाराव थिग बेबायदिनो जों बाजिथा मोसौनि फ्राय मासे मोसौआ सानसे याव नै लिटार बा थाम लिटार गाइखेर होयो जुदि बिनि आदार जानाया मोजाङै जाफुंदोंब्ला अब्ला ब्रै लिटार थार गाहामबो जों मोनो आरो थिक बेबायदिनो गाइखेरखौ फाननानै जोङो ओ खमैबो सानसेयाव जोङो सेजौ बाजि लिटारसो गाइखेरा ओंखारो बे मोसौ जायगायारि मोसौनिफ्राय नि बेनिफ्राय स्नि रोजा रांसोखौ जोङो मोननो हायो आरो बिबदिनो मोसौ आ गोबां बांद्राय जानायलाय आङो सानै मोसौ गुमग्रा लावखारबो लानानै दोनदों। ओ जाय बिसोरो मोसौफोरखौ जोथोन लायो आरो बिब्दिनो मोसौखौ आङो बांसिनहाय उदां बोथोर जेब्लाहाय आबाद मावनाय गैया अब्ला आङो आबाद फोथारफोरावनो हगार हरनो बा गुमहैहोयो आरो लावखारफोरखौ बिबदिनो जेब्ला ओ दैज्लां बोथोर फैयो अब्ला जोंहा आबाद फोथारा माइ आबादजों जोंहा बुंफबनानै थानाय जायो। जायनि जाउनाव मोसौफोरखौ हाग्रा फारसे गुमहैनांगौ जायो। बेनिखायनो जेब्ला दैज्लां जायो अब्ला आङो मोसौखौ हाग्रा फारसे गुमहैहोयो आरो। ओ बिब्दिनो ओ मोसौखौ गुमनो लांनायाव माखासे जेंनाबो जोङो मोगा मोगि जानो गोनां जायो जेरैहाय हाग्रा याव लाङोबा माखासे हाग्रा जुनार जेरैहाय मोसा बाग लेवा बेफोर मोसौफोरखौ अर थारनानै लाखियो एबा जायो आरो।‌ अब्लाबो जोंहा ओ बेवहाय खहा जाबाबो माने जोङो रावखौबो दुसिनो हाया मानो होनोब्ला जोङो बैसोरनि न'खराव थांनानै बा थांनानैसो जोङो मोसौखौ गुमहैनाय जायो नालाय थिग बेबायदिनो माबेबा समाव गुबुननि आबाद फोथाराव थांनानै आबादफोर जाहैयोबा बेवहायबो आबाद बिगोमाजों ओ एसे बुंजाफैयो आरो थिग बेबायदिनो जोङो मोसौनि गाइखेर मोसौखौबो जोङो फानहरनाय जायो जेब्ला मोसौआ इसे बैसो जायो अब्ला जों फानहरो आरो बिदिनो मोसौ मोसौजों लोगोसे मोसौनि खि जाय गोबोर हासार जायो बेखौ जोङो गोबोर हासार खालामनानै गुबु फारसे फानहरनाय जायो आरो नआव जा एसे एनै मैगं बागान खालामनाय बेफोराव आङो बे मोसौनि गोबोरखि बा गोबोर हासारखौनो होनानैहाय मुलाम्फा मोनो आरो ओ बिबदिनो जोङो बुंनो थाङोब्ला आंहाथ' मोसौ हालुवाबो दं जाय मोसौ हालुवानि गेजेरजों आबाद मावनायाव जोबोद हेफाजाब जायो जेरै दोरोङारि आदबजों आबाद मावनाय जायो आङो बांसिनानो मानो होनोबा आंहा न'खरावनो मोसौ हाल दंखायो नालाय ओ बिबदिनो जोंहा माबेबा समाव माबेबा बेमारफोरजों गोबां जेंना जेंनि बा भुगिनो गोनां जायो आरो नोंथां। बेफोर जेंनाफोरखौ बुंनो थाङोब्ला जेरैहाय आइ बेरनाय मोसौनि आथिं खरा जानाय उदै दुख्रांनाय बिदिनो बायदिसिना जेंना ज जों मोगा मोगि जानो गोनां जायो बेफोरबायदि जायोब्ला आङो मा खाथिनि जुनारनि डक्टरखौ लेंहरनानैहाय बेफोरनि फाहामथाय राहाखौ होयो आरो थिग बेबायदिनो मोसौनि जे फिसिनाय बा बाथोन खालामनाय बिब्दिनो जोंहा मोसौनि जि हासार गाइखेर मोसौ फाननानै जोंहा गोबां रां मुलाम्फाबो खालामनो हायो आरो गोबां खस्थबो दं आरो नोंथां थिग बेबायदिनो जे आं मोसौ जारसि बुंदोंमोन बे मोसौ जारसियाबबो बेफोरबायदि आबाद फोथाराव लांनानै खाहैना बा गुमहैनाय बेफोरबायदि खालामनो हाया बे मोसौ जारसिखौ बेनि थाखाय आलादायै थाग्रा खुलि खालामना दोनदों। ओ जायनि गेजेरजोंहाय ओम जोङो मा खालामनांगौ बेनो नांगौ सम माव जोङो दै होनांगौ गुदुंद्राय जायोब्ला बा बोथोरा गुदुं जायोब्ला आरो बेनो जोङो दाना गांसो बायदि सि ना बायनानै होफैनांगौ जायो आरो नोंथां। थिग बेबायदिनो मोसौखौ दोननो थाखाय जोंहा गलि खालामना दोनना दंखायो। ओ बिदिनो मोसौ उम फिनानै गोबां सुबुंफोरानो बा जोंनि समाजावहाय जिउ खुंलांगासिनो दं आरो नोंथा थां बेनोसै नों थां जि आं मोसौ फिनायनि सोमोन्दै नोंथांनो जे फोरमायथिनांगौ दं बेखिनियानोमोन नोंथां। ओ औ नंगौ नोंथां। समाबो जाबाय दोन्थ'लायनोसै उनाव फोर लोगो मोनलायबा फिन खाबु मोनोबा बेफोरबायदि सावरायबावनोसै नोंथां। दे अब्ला।